औ।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथाङा मा
ओ आङो ओरैनोसो दंथ'यो।
आङो नोंथांजों मोनसे गोनांथार बाथ्रा सावरायनोसो सानदोंमोन।
औ दे सावरायनो हागोन।
ओ आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव माखासे सोलिनाय थासारिनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो सावरायनो सानदोंमोन‌।
औ दे।
ओ माने जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि थासारिफोरा दा गोबांथार माने देले बेजेफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जागासिनो दङ।
औ।
बेफोरो जाहैबाय बिदिनो ओ बा जिब जुनारजों दोनैहाय ओ जोङो माखासे ओ दोनै माखासे अरनबारिखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव जिब जुनारा दोनै जोंनि ओनसोलफोराव फैनानैहाय आ जोंनि नि फोराव फैनानै आबादथिलि बेबादिनो जोंनि ओ माखासे ओ नांगौ आबादफोरखौ नस्थ' खालामनाय बेबायदिनो ख'हा खालामनाय बेफोरखौ जोङो माने नुबाय थादों आरो। आरो बेफोरो फिसा फिसा माखासे जाफ्लेबाय थानाय मालाबा ओ जिब जुनारनि आखाइयाव मानसिनि गावनि जिउआबो ख'हा जानांनाय बेफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों दा जोंनि ओन लाव बेफोरबायदि सोलिबाय थायोबोला ओ बेफोरबायदि माखासे बेले बेजे जेंनाफोरजों भुगिनांबाय। आरो जुजिनांबाय थायोबोला। आं सानो माने। ओ सानसे समाव जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव खैफोद खैफोराव गोग्लैगोन बेखौ आं सानो आरो।
औ।
बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहा माखासे राहाफोर दङ बेफोरो जाहैबाय। जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा। ओमफ्राय बिदिनो जिब जुनार थाग्रा माखासे अरनबारिफोरखौ जोङो नस्थो खहा खालामनो नाङा। औ बेफोरो दिनै जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों। आरो दोनै गामि ओनसोलफोराव गोबांथार मोगा मोगि जानांनाय जिब जुनारजों बेबाय बिदिनो माने नारा नाथा जुजिलायनाय बेफोरबायदि ओ माबाफोरखौ जाथायफोरखौ दिनै जोङो नुबाय थानो मोनदों आरो। दा बेखायनो नोंथांजों आङो सावरायनो सानदों माने बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लानांगौआ जोंहा गोबांथार बिबानफोर दङ दा दा बेबायदिनो माने दिनैहाय ओ जोङो माखासे अरनबारि दानस्रांनायफोरखौ जोङो गामि ओनसोलफोराव माखासे गागिफोर दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै जोङो माखासे बादा होलायनाय बेफोरनि गेजेर जोंहाय जोङो बेफोरखौहाय बादा होलायोब्ला निस्सय बुजिलायहोनाय आडारस्टेडिं फोरखौ जोङो खालामलायनो हायोबोला आं सानो माने बेफोरो एसे समादान जागोन ओमफ्राय ओ रैखा मोनगोन मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बर' जायगाफोराव दिनै जिब जुनार आरो मानसि बेजोंहाय गोबांथार नारा नाथा जुजिलायनाय माने ओ रुन नांज्लायनाय नांज्लायनाय बेफोरबायदिसो अबस थाखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखायनो दा नोंथांजों आङो बिनि सोमोन्दै माखासे गोनांथार खोथा लानानै सावलायनो सानदों दा बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बर' गामि ओनसोलफोराव ओ फिसा फिसा थानाय आरो माखासे समफोराव गेदेरथार जेंनाबो नुजानो हमबाय आरो दोंनै जों बुंनो सानोब्ला माने जोंनि गामि ओनसोल खाथिफोराव मालाबा ह नै आ ओ जुखाम आबाद मालाबा माइ आबाद मालाबा बिदिनो आ थालिर आबाद बेफोरखौ आ हाग्रानि बै माखासे गेदेर गेदेर जुनारफोरा फैनानै बर'नि गामि ओनसोलफोराव आ आबाद बेफोरखौ नस्थ' खालामलांनाय खहा खालामलांनाय बेखौहाय नुबाय थानो मोनदों आरो दिनै जोङो
औ
दा बेफोरखौ ओ मा बिथांखि लायोब्ला आरो माखासे राहा लायोबोला बेखौ सलुसन खालामनो हायो बेफोरखौ नोंथांनो आङो एसे खोनथानो सानदों जोङो गिबियावनो जोङो गिबियावनो बेगफोरखौहाय आ होबथानो थाखोय। फार्स्ट राहाया माने गिबि राहाया लानांगोन जाहैबाय। ओ जोङो बेसोर थाग्रा फुलि अरनबारिखौ जोङो। माब्लाबाबो नस्थ' खालामनो नाङा खहा खालामनो नाङा आरो। बिसोरनि आ बिसोरहाबो माखासे। साननाय थाग्रा जायगा नांगौ नालाय बेखायनो जोङो बेफोरखौहाय। माब्लाबाबो बिसिनि फाग्रा फुलिखौ नस खहा खालामनानै होनो। साननो नाङा आरो।
ओ।
दा। बिनि सोमोन्दै गुसुङै आं नोंथांजों सावरायबाय दाब। नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनांगौ दङ' नामा?
आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'नि बेसादारि हारिमुफोरनि सोमोन्दै। दायो सावरायनो सानदों आरो।
औ।
ओ। बेसादारि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा गासैबो हारियावनो जोंहा बेसाद। दारि हारिमुवा थायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जोंहा जोंनि बर' समाजावबो बेसादारि हारिमुवा दङ'। मिथिंगायारि सु सुबुं जिउखौनो जोङो सरासनस्रायैहाय बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो। माने जोंन-जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोंनो जा बुस्थु। फोरखौ जोंनो नांगौ जेखौ जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहाय थानाय माखासे मुवाफोरबो जों। जोङो जोंनो बानायनानै लायो नङा होनबा माखासे। जोङो दंफांनिफ्राय दान्नानै लायो माखासेखौ औवाफोरनिफ्राय बानायनानै लायो जेरै जोङो थाग्रा थानो थाखाय जोंनो न' नांगौ जोङो मानसियाबो थानो लुनानै लायोना। जोंनाथ'। बर'फोराबो जोंना गोदोनिफ्रायनो गावबा गावनो न'खौ लुनानै लानाय हुदाबो दंखायो जोंङो बेखौ। बो रोंखायो आरो जोङो। गाननो जोमनो थाखाय सिबो दानो रों दानानै लानो रोङो बेफोर गासैखौबो जोंहा। लाफानानै बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ।
दा बे बेसादारि हारिमुखौ जोंनि। बर' समाजावहाय जोंहा मोनबा बाहागोआवहाय राननानै होनाय जादों बेनो। जाबाय सुबुं आरिमु सुबुं सिल्प सुबुं लुथाइ। सुबुं गाननाय जोमनाय आरो सुबुं संनाय खावनाय बे मोनबा बाहागोआवहाय जोंहा राननो हादों आरो। सुबुं आरिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा। ओ सुबुं बाथौ बोराइखौ फुजा होनायाव सारि सारि अन गुन्दै आलि। फुजा होनाय बेफोरखौ जोंङो। सुबुं आरिमुआवहाय ओ दोननो हायो आरो बे। बाहागोआव गोग्लैयो बियो जेरैहाय जोङो इसिं न'आव। माइनाव दोननाय फज'नाय न'खरावहाय जोङो। खना न'खर खनायावहाय दावदाब बानायनाय दैहु फुज'नाय आरियानो जों। जोंहा सुबुं ओ हारिमुनि सुबुंआरिमुनि जोंहा महर आरो ओ बेनि अनगायैबो जों। जोंहा बर' सुबुं समाज। न' लुनाय इसिं अखं लाफानानैहाय बाख्रि लुनाय अमा गन्द्रा। गलि दाउ गग्रा सौरा न' बेफोरबायदि जोंहा बानायनानै लायोना बेफोर गासिबो बो जोंहा सुबुं आरिमुआवहाय गोग्लैयो आरो बर' हिनजावफोरनि जि दानाय आगर एरनाय सान्द्रि संग्राय गिसि हेबनायनि महरफोराबो जोंहा बर' सुबुं माहारिनि सुबुं हारिमुनि मोनसे गोजौ नेरसोन हिसाबैहाय जोंहा सिनायथि होजायो आरो ओ सुबुं सिल्प' होननानै बुङोब्ला ओ सुबुं सिल्प' होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै समाजनि सुबुंफोराहाय न'आवनो थानानै दिहुनन्नानै बाहायनाय ओ माखासे मुवाफोरखौनो जोङो सुबुं सिल्प' होननानै बुंनाय जायो। बर' समाज नि सुबुं सिल्प'खौहाय गाहायै दानाय लुनाय औवा रायदोंनि हेबनाय दंफांनि फ्राय दाननाय दिरुं सानाय हानि दो दोख्ला दानाय बायदि बायदि बाहागोआवहाय राननो हायो आरो। जोंहख बर' समावहाय गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि औवा रायदोंजों जों बायदिसिना हेबनाय बेफोर हुदाया जोंहा दंखायो जेरैहाय जों जोङो जिउ खुंनायाव जोङो औवा रायदोंखौहाय बाहायनानै बायदि मैया आइजें आइला बानायनानै लायो आरो जेरैहाय संग्राय सानद्रि खादा सागं आबैदांगि सान्दांगा दुलि आबाद मावनायाव बाहायनाय मै जुंगाल हुकेन बेफोरबायदिखौहाय जोङो ओ बानायनानै आरो जेरैहाय जोंहा ना हमनायाव बाहायनाय आगजु जेखाइ खबायाइ फल' सेन खाखि बेफोर खौहाय जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो।
औ
बेफोरबायदि बानायनाय जोङो दो दोख्लाफोरखौबो जोङो हानि दो दोख्लाबो बानायनानै लानो हायो आरो जोंहा दाम दामजु दामग्रा देग्रा आगजुफोरबो दङ जोंनि बर' फोरनि गेजेराव जोंनि आंगो दामजुफोर बेफोर जेरैहाय खाम जथा सेरजा ओ गंगो ना बेफोरखौ जोङो गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लायो आरो बर'फोरहा बेखायनो बेफोर गासै बो जोंहा सुबुं शिल्प'आवहाय गोग्लैयो आरो। दा जोंहा सुबुं लुथाय होननानै बुङोब्ला ओ सुबुं लुथाया जोंहा न' लुनाय बेफोरनो जोङो सुबुं लुथायावहाय गोग्लैयो आरो। ओ न' लुनायाहाय जोङो गोदोनि फ्रायनो जोंहा ओ बर'फोरा जोङो न'खौ लुनो रोंखायो गोदोनिफ्रायनो बे बेफोरबायदि न' लुनाय ओ न'खौ फ्राद फ्रिद खालामना जोंहा हा गाग ग्लिना हाब्रु खालामनानैहाय अ उसुंदा इन्जुर लिरनायनि गेजेरजों ओ बर'नि माखासे सुबुं लुथाय हारिमुआहाय जोंहा बेरखाङो आरो। ओमफ्राय जोंहा सुबुं गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बर' आइजोफोरा जोंहा द खना गानो आरो बर'नि जोंहा हौवाफोराहाय जोंहा गामसा गानो बे फोरनो जोंहा सुबुं गाननाय जोमनायाव गोग्लैयो आरो दखना खौ जोंहा बर' आइजोफोराहाय मोननै रोखोमनि गानो बेनो जाबाय अग्रं आरो लांगा दखना ओ अग्रं खौहाय जोंहा आथिखालाव बांद्राय गाननायखौ जोङो नुबांलिया आरो लांगा द खनाखौ जोङो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो जोङो बांसिन फुजा फोरबो बायदिफोरावहाय जोङो लांगा दख'नाखौनो गानो ओ दख'ना बेबायदि आगर एरनाय दख'ना खौ जोंहा बर' आइ जोफ्रा गोदोनिफ्रायनो दानानै गानबोखानाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसाद फोरजोंनो जोङो जेरै बिलाइ ओ बेन्दों बायदिसिना बिगुर बेफोरबायदि जोंनो जोङो गाबबो फुननानै लानानै जोंहा आगरबो एरखाङोमोन आरो बर' आइ फोराहाय बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि ओ माखासे आगरफोरानो जोंहा मिथिंगाजों गोरोबनाय मिथिंगानि मुंजों गोरोबफानाय आरो जेरैहाय हाजो आगर थाइगिर बिबार फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब दिंखिया आगर बायदि बायदि जोंहा गोबां आगरफोर दङ बेफोरो गासैबो मिथिंगाजोंनो गोरोबफानाय आरो बेफोरखौनो जोङो गासै गासैखौबो सुबुं गाननाय जोमनायावहाय जोङो सोफानो सोफादेरनो हायो आरो। बेनि अनगायै जोंहा दंबावो सुबुं संनाय खावनाय बे सु बुं संनाय खावनायावहायनोबो जोंहा बर' आइजोफोराहाय जोबोद आखा फाखा खा गोदोनिफ्रायनो जोङो
औ औ।
मा मैगंजोंहाय मा होनानै सङोब्ला गोथाव जायो बेखौ बर' बर' आइजोफोराहाय जोंना जोबोद मोजाङैनो ओ मिथिखायो आरो ओं दा जेरै जोंहा एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवनाय सिदोब सिदोब एवनाय बेफोरबायदि माबे मैगंखौ जोंहा एवफ्रामनानै जाबा गोथाव जायो बबेखौहाय जोंहा सिदोब सिदोब एवनानै जाबा गो थाव मोनो बेफोरबायदि ओ रोंगौथिखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोराहाय मिथिखायो आरो जेरै ओ अनलाखौ जोंहा माबायदि जायोब्ला गोथाव जायो अनला ओंख्रिखौ मा बा मा मा बेदरजों जायोबा गोथाव जायो बेफोरखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो सायखनानै लानो रोंखायो आरो। ओ जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोरबो दङ जेरै अनला सबाइ ओ नारजि बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो दासिमबो जोंहा बर' समाजावहाय जोङो जानाय खौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरो ओंख्रि- फोरा जोंहा माखासे जि आइटेकबो मोनबाय आथिखालावहाय ओ दा जोंहा- बर'नि समा